हेल' खोनादोंना नोंथां
औ औ आं खोनादों नोंथां औ
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं
आं दा ओरैनो फ्रिआव दं नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा दा एसे माने आंनो दान्दिसे सम मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो खाबु होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन
अ जों अब्ला मोनसे आयदानि सायाव रायलायदिनो नामा नोंथां बेरायनायनि सायाव
जागोन दे नोंथां दे बुं
औ माने दाथ' बोथोरा जोंना गोलोम बोथोरबो नोंथां दा बे समाव माने माने गोबां माने सुबुंफ्रानो बेरायो नङा होमबा नोंथां दा बेरायनानै माबायदि एसे मोनो आं एसे खोन्थागोनोसै नामा नोंथां
जायो दे नोंथां
दा माने माने आंथ' गोबां माने गोजान गोजान जायगायाव बेरायनाय बेरायनाय जादोंखि नोंथां माने खाथि खाला जायगायावनो बेरायनानै माने गावनि माइन्डखौ माने एसे फ्रेस खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा आं गोबां गोजान गोजान जायगाफ्राव बेराय फेयाखै ओरैनो जोंनि एसे माने बि टि सि एरियायावनो थानाय जे पिकनिक स्पट सरलपारा धेरबिल जे मोनाबिलि पिकनिक स्पट दा बेफोरावनो बेरायनानै एसे गोजोननाय खौ मोननो हायो आरो नोंथां दा माने गोजान गोजान जायगाफोराव माने बांद्राय गोजान जायगाफ्राव बेराहैयाखै ओरैनो जोंनि आसामनि साखाथि फाखाथि थानाय सा सानजा भारतावनो बेरायनाय जा जादों जेरै जोंनि आसामजोंनो नांजानानै थानाय उरुणाचल प्रदेश बेवहाय एसे बेरायनाय जादों। आरो जोंनि जे गुवाहाटि नोगोरमाजों नांजाबनानै थानाय शिलं बेफोराव एसे बेरायनाय जाबाय नोंथां। दा बेफोराव माने थांनानै एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनो जे माने गावनि जायगायावनो जेनेबा थानानै माने गुबुन जायगायाव एसे बेरायनानै जेनेबा गोसोफोरखौ एसे स्रां मोनो। आरो बैफोरनि जेन मिथिंगायारि माने नुथाइफोर बेफोर नुथायफोरखौ एसे नायनानै माने माने गोसोआ एसे गोजोननाय मोनो आरो। माने जोंनि जे खर'फोरखौ एसे फ्रेस मोनो आरो नोंथां दा नों थाङा ओरैनो माबायदि मा मा जायगाफ्राव बेरायखो आरो माने उनावफोर माबाफोर बेरायनो थांखि सुजुदों नामा नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होदों नामा नोंथां?
औ जागोन दाथ' ओरैनो आंबो बे समावहाय गोलोम बोथोर हिसाबै
उम थां।
बे साखाथि फाखाथिफ्रावनो बेरायनाय जादों बांद्राय गोजानाव थांद्रायासै गरमनि थाखाय। आरो अखा बोथोरबो जाहैबाय ना नोंथां दा आं ओरै साखाथि फाखाथियाव थानाय हिसाबै ओरै क'क्राझारनि ओरै धिरबिलाव बेरायबाय।
औ नोंथां।
बिनिफ्राय दिप्लायाव बेरायबाय।
औ
बेनिफ्राय सरलपारा थांबाय।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय उल्था पानियाव थांबाय।
औ।
ओमफ्राय रायमना नेसनेल पार्क नायबाय।
औ नंगौ नोंथां।
उम बिनिफ्राय
उ
सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बेजोंनो ओरैनोथ' सरलपारा उल्थाफानि थाङोबा बेजोंनो मोनखायो नालाय। दा बेफोराव आं एसे गिदिंनाय जादों आरो।
औ नोंथां।
बेखिनियावनो आरो।
औ दा नोंथाङा बेरायनानै माबायदि मोनो जेन'बा न'आव थानाय न'आवथ' थाबाय थानानै जेनेबा गुबुन जायगाफ्राव एसे बेरायग्लांनानै गोसोफोरखौ माबायदि मोनो?
उम ओरैनोथ' बेरायबाथ' जोंहा एकदम रिफ्र्रेस जायो नालाय माइनफ्रा बे गरम बोथोराव जों मा खालामनानै थानो आरो जायगा नायोबा जों मोनसे माबाफोरखौ मोनबोयो जेनेब्ला नुथायाइफोरखौ नुनानै जों सोलोंनानै लानो हायोखि नङा होमबा बे जायगायाव मा दं मा गैया नङा होमबा। आरो बेफोरखौ जों मा खालामनानै लानो हायो बबावबा मोनसे जेनेबा सरलपारायाव थाङोब्ला जों बेयाव गोजोननायजों लोगोसे भिउसफोरा माबादि बेखौ जों खोनथा फैनो हायो नङा होमबा दा बिनिफ्राय धिरबिलफ्राव थांबाबो जोङो बि बिनि बिनि फारागथिफ्रा मा ओरै बेरायनाथ' जों मोजां मोनो मानसिनि जिउआव आरो बेरायनायखौ नांगौ नालाय। खामानि दामानि मावनायजों दांनायजों लोगोसे म बेखौ जों बेरायनायखौ नांगौ आं बेखौ सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओरैनो नोंथाङा इयुनफ्राव माबाफोर बेरायनायनि थांखिफोर लादों नामा? माने जोंनि जे आसामनि बाहेराफ्राव औ।
आङो आसामनि बाहेरायाव नैबे एसे अखानि बोथोरा दा दैबाना जासो जादों नालाय दा नोंथां दा बे दै बनाया जुदि जोबोब्ला आं अरुणाचल बेरायनायनि मोनसे थांखि दं आरो आरो शलं बेरायनायनि बेबायदि नोंथाङाबो बेबायदिनो अबाबो आरो गोदान जायगा बेरायबावनायनि मोनसे माबाफोर सुबिदाफोर लादों नामा?
औ ए थांखियाथ' लादोंमोन नोंथां माने थांखि थि लानायनि सिगां आथिखालनि समावथ' जोङो एसे रांखावरिनि गोनांथि जायो नालाय माने माने उनफोराव माने रांखावरिनि जेबो माने माने जेंना जेंसि जायाब्ला माने थांनायनि टारगेट लादों आरो जोंनि जे भारतनिया सिङावनो थानाय जम्मु काश्मी कमिर बेफोरबादिनो माने मुंदांखा मुंदांखा जेन'बा माने दिल्ली दिल्लीनि सिङाव थानाय गोबां जोंनि जे मानि भारतनि माखासे बायखोन्दा नेेरसनफोर आरो जारिमिनारि दाफोर बेफोरखौ माने ए माने बेफोर जायगाफोराव थांनायनि माने थांखि लादों आरो माने इउ उनफ्राव माने रांखावरिफोरनि जेन'बा जेबो जेंना जेंसिफोर जाबा रां औ सुबिदा जायोबा नोंथां। माने बैफोर जायगाफोराव जों खांनानै माने माखासे नोंथाङा बुंलांनाय बायदि माने जों बिनिफ्राय एसे माने सोलोंनानै लाबोनो हायो। जे जोंनि जे जों जायगायाव थानाय सुबुंफोरनि सुबुंफोरा माबायदि रोखोमै थांनानै थायो। आरो बै जेन'बा जोंनि जायगानि जे माने थांनानै थानायनि जेन'बा दिडसिप्लिन आब्रुथिफ्रा माबायदि ओमफ्राय बै जायगायाव थां नानै नों बै ओनसोलनि सुबुंफोरनि थांनानै थानायनि राहा आरो बिसोरनि आब्रुथिफ्रा माबायदि आरो जेन'बा बिसिनि थांनानै थानायनि राहाफ्रा माबायदि बेफोरखौ जोङो कम्पेयार खालामनानै बैसो जायगानिफ्राय जों सोलोंनो हायो आरो बेखायनो जोंनि जिबनाव माने बेरायनाय एबा गुबुन जायगाफोराव थांनानै जे सोलोंथाइ लाबोनाया गाहाम माने एसे मोजां होननानै आं सानो आरो बेखायनो जोङो माने दाबसे जायगायावनो थायालासे जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो थानांगौ होननानै नै आं सानो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
उम।
दा नोंथाङा। बेरायनायनि सोमोन्दै जोबोद मोजां रायलायबाय नङा होमबा ओमफ्राय बेरायनायनि नोंथाङा आरो जायगाफोर गोदान गोदान नायनायनि थाखाय फोरां गोसो दं माने नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां गोसो
उम रिफ्रेस खालामनो थाखाय मोजां मोनो। खोब मोजां दा मानसिनि जिबनाव बिदिनो नांगौ नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
खामानि दामानिजों लोगोसे नों गोदान गोदान जुदि नुथायफोर नुबोयोब्ला मोनसे एक्सपिरियेन्स फैयो जोंहा नङा होमबा साखाफारा मोनसे माबा जिउआव गोदान मिजिं रनसायनो हायो। आरो थांखिफोर लानो हायो जे गुबुन गुबुननि बे नोजोरथिफोरखौ लानानै जोङो खामानिफोरखौ मावलांनो हायो आरो जेनेबा एसेबाबो दावगालांनो हायो जेरै हमनाला मोनसे माहारियारि हाग्रा नङा होमबा बेफोराव बेरायनानै जोङो बे बिनि नुथायफोरजों बा बिनि बेसेन गोसा मा मा दङ बेफोरखौ जोङो सोदांनानै
आरो बैनि माबाफोरखौ जोङो आलदानि माहारियारि माबा जेनेबा बेफोरखौ नुथायफोरखौ नुनानै जेनेबा नोगोरमाफोरनि नुथायफोरखौ नुनानै
औ
हाग्रा ओनसोलनि नुथायखौ नुनानै नङा होमबा बिनि फारागथिफ्रा मा आरो बिसोरनि फारागथिफोरखौ लानानै जोङो बबे लामाजों आवगायोबा मोजां जायो नङा होमबा दा बेफोरखौ सोलोंनानै लानायजों लोगोसे जोंहा आरो रिफ्रेस जायो माने गोसोफ्रा उम
ओं
गोसो सोलेरफ्रा मोजां मोनो बेबायदि
औ नोंथां
दा ओरैनोथ' माने जोङो माने माखासे जे माहारियारि हाग्रामाफ्रावबो बेरायनांगौ होननानैसो आं सानो आरो मानोना आथिखालनि समाव जों माखासे नुनो मोनो जिब जुनार जों खाथि खाला थानाय हाग्राफोराव जों जिब जुनार खौ नुनो मोनला जे मोसा मुफुर मैदेर माने बे आरो बेजों लोगोसे दावराइ माखासे दाउफोर बेफोर गोबां माने माखासे हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा दाउफोरखौ जों आथिखालाव जों नुनो मोनला नाथाय माने गुबुन जे जे माने नेशनेल पार्क जायखौ माहारियारि हाग्रामाफोर होनो दा जों बैफोर जायगाफोराव थांना थांनानैबो थांनानै जेरै जेनेबा जिब जुनारफोरखौ जों थांनानै नायनो हायो आरो माने बेफोरखौ जों जेन'बा आथिखालनि समाव जों माने मेगनजों जोङो नुनो मोनला बेफोर जायगायाव जों थांनांगौ आरो माने उमफ उन्दै उन्दैबायदि जिब जुनारफोरखौ नायनो लांनांगौ जोङो नायनांगौ औ थां ओफ्राय आङो माने बे औ बुंथ
जेरै जोङो काजिरङा माहारियारि हाग्रा हाग्रायाव जेरै गं थसे गोनां गान्दाखौ मोनो नङा होमबा बिनि थाखाय मुंदांखा थसे गं थानाय गान्दा जे जों मोनो काजिरङायाव दा बेफोरनि थाखाय मुंदांखा जों बिनि थाखाय मोनसे गियानखौ मोनबोनाय जायो आरो जेरै मोसा बेफोरखौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेल' नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां नोङो हेल' नोंथां हेल' नोंथां अ हेल' नोंथां ओ हेल' नोंथां दे गोजोनथों दे